हेल! हेल'!
औ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
अ ओरैनो दं आं नोंथां
अ दे नोंथाङा ओरैनो फ्रियैनो दंबा होमबा जोंहा सानैजों नारजिनि सोमोन्दो सावरायलायनि, नारजिखौथ' औ नारजिखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ नारजिखौ माबोरै जोंनि बर' आइजोफ्रा बर' एबा बर' माहारिफ्रा नारजिखौ बोरै बाना यो मानिफ्राय बानायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जोंहाथ' उम जोंहाथ' नारजिखौ गुबैयै जोंहा दंफांनिफ्राय मोननाय जायो माने जा नारजिखौ नारजि नार्जि जानायनि सिगां जा फा थो होननानैसो बुङो नालाय जोंहा फाथोखौ गिबियावनो नो हा हा बा दुब्लि फोथार बेबायदि लांदां जायगायावहाय हा एसे जावग्लिग्रोना लानानै फोनाय फोनाय जायो बेनि उनाव जेब्लानिफ्रायनो औ जेब्लानिफ्रायनो एसे एसे देरो अब्लानिफ्रायनो जोहा फाथोखौ जानो हानाय जायो। एसे एसे जेनेबा एसे गोरलै समावहाय जोंहा फाथोखौहाय भाजा बा एवनानैहाय जा जा जायो बिनि उनाव जेब्ला फाथो दंफाङा लासै लासै देरलांगोन एसे बोराय बोराय गिदिर-गिदिर जागोन अब्ला जोंहा माबाखौहाय फाथोखौहाय दाननानै दाननानै जे खायसे खायसे सेफोरा नारजि बानायनो थाखाय फाथोखौ खायो बिनि उनाव खायसे खायसे जोंनिथिं बांसिनानो खाया। जोंनिथिं ओ जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनानो फाथो दंफांखौ दायरेक गुदियावनो दानफै दानफैनानै जमा औ औ दाननानैहाय जोंना माबायाव ओ खामसालि बा बेबायदि सायहा जायगायावहाय जमा दोननानै गामसा बा बस्था बेबायदि दख'ना सुरि बेफोरबायदि जेखुनु ओ जिफोरजोंहाय जोंहा खोबनानै दोननाय जायो माने बे जेब्ला खोबनानै दोनो अब्ला गुदुं जानानैह बिनि बिलाइफोरा हारसिंनो सिरियो आरो।
अ हारसिंनो सिरिना थाजोबो आरो।
औ सिरिनानै मोननानै सिरिनानै थायो। जेबो जबोब्ला बिनि बियो स्र' बिलाइफोरा सिरि जोबगोन अब्ला बेखौहाय बुस्रिनानै होब्ला बुस्रिनानै होब्लानो फ्र' हारसिंनो गुजोबो आरो बिलाइफोरा बेनि उनाव एसे देन्थादे औ दन्थाद देन्था थानायफोरखौ बासिसिगोन ज' साफा खालामनानैहाय जा सानदोंङ फोराननानै दोन नाय जायो बिनि उनावहाय जा जै जिखुनु जा फाथो दं बिफांनि दान्दानि दोननाय थायोना बेखौहाय जा बेखौबो गारा जा बियो। गोबां खामानियाव होयो बे खौ दंफां बे फाथो दंफांआवहाय दं बबा फखरी फोराव दैमा फोराव लांनानै जाहा ओ जमा जमा खाथुमनानै सोमनानै दोनो आरो।
औ दैयावहाय आरोना।
औ दैयावहाय सोमनानै दोनो सेवनो थाखाय। सेवनो दोनो बेनि उनावहाय जेब्ला बे बिनि बिगुरफोरा सेवो अब्ला बिनि बिगुरखौहाय बिनि बिगुरखौहाय। खुनानैहाय ओ खुनानैहाय साफा खालामनानै सान्दुंआव फोराननानै दोनो आरो। बे ओ दिरुं
दिरुंखो
औ फाथ' बिगुरखौ। बेयो गोबां खामानियाव जायो जेरै जाहा ओ मोसौनि फागा खायो फागा सायो। दिरुं बानायो बे बेबायदिनो जाहा अर सावनो थाखाय साथि फोराव बा बाथिफोराव बे अरल' गायनो थाखाय जोंहा बेफोरखौ बाहायनाय
औ औ गोदोनि समावथ' जोंनिया साथि दंमोन नालाय। साथि बाथि होनोना।
औ औ बेबो औ बाहायोमोन जों नारजिखौ नारजि नारजि होन नारजिखौ जोंहा बांसिनानो अमा बेदरजों जायो। अमा बेदरजों जानो गोथावसिन जायो बेनिखायनो बांसिन जायो।
ना माबोरै सङो जेब्ला नारजिखौ?
औ जों नारजि नारजिखौ जोंहा बांद्राय बोराय राय नारजिया एसे गोखा जानो नागिरो नालाय गोखा जोंनि ओनोलाव म बायदि सङो आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनि जोंना बांसिन नो नारजिखौहाय ओ बांद्राय गोखाबा दसे सम एबा सानसे सिगां हरफोराव जे जेब्ला सानाव जा जायोब्ला हरफोराव सोमनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बिनि गुरै ओ गोरा माबा गोखाफोराहाय खारो बिनि उनाव अखानायहाय जोंहा जा जेब्ला जायो जानो थाखाय जायो अब्ला नार नारजिखौहाय खारै एसे होनानैहाय ओ ऐव एवदबनानै लायो आरो खारै जोंहाय जाहाथे गुगुरै जायो। खारै होनानै बेहायनो दै एसे होबाय। दै एसे होखानानै गोदौहोबाय थायो बा बेयाव बानलु संख्रिफोरखौ बुरजा होखानाय। जायो जेब्ला। ओ फाथोआ बा नारजिया एसे गुरै गुरै जायो अब्ला जोंहा सा गं सायो सागं सानानैहाय औ सागं सानानैहाय जेब्ला गलिजोबो अब्ला एसे दैखौ बुरजायैनो होनान दोनो बिनि उनाव जोंहा बेदरजों अमा बेदरजों सङोब्ला ए अमा बेदर खौ जा फारसेथिंहाय गुबुनावहाय गुबुन सारायफ्राव एवफ्रनानै लाग्रोनाय जायो आरो एवफ्रामनानै बिनि उनाव जेब्ला बे नारजि ओंख्रिया गोदौबाय थायो अब्ला बेयाव नारजि ओंख्रि जाहोनाय जायो। होनाय जायो आरो जेब्ला ना औ ना-नारजि ओंख्रिया जेब्ला खारैफोरखौ जों गिबियावनो साखिनानै लायो खारै बांद्राय गोबाब बाबो गोथाव जाया बांद्राय खमबाबो गोथाव जाया नालाय बेनिखायनो जोंहा खारैफोरखौ साखिनानै लाग्रोयो बिनि उनाव एसे गोबाव संनानै संनानै हाय जा जानो थाखाय जायो आरो। नारजि नार्जि ओंख्रिखौ औ बेल' नङा जाहा नारजि नारजिखौ जाहा माबा जोंहाय ना गोरानफोरजोंबो रुदबनानै जायो आरो जाहा ना उदै उदैनि थाखाय जेब्ला गेसफोर जायो अब्ला नार्जि बिलाइफोरखौ फुं फुुंआव ओ खारै एसे लगायनानै गोथाङैबो जा सेफ्लेनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो। माने बेफोरबायदि उदै गाज्रि जानाय बा औ गेसानो औ औ नोंथां।
नोंथांमोनथिं जाग्रा नोंथांमोनथिंबो जाखायो जानो हागौ बेफोरो। जेनेबा बस सारादुफोर होनोना औ बेफोरावथ' जोंनि थिं नारजिखौ जाखाथारो आरो। जाखाथारनांगौ गोनां जायो नारजि होनाय नेम दंखाथारो आरो। गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया। औ नारजि ओंख्रि नु दोलो दोलो खालामनानै नङाबा फ्राइ खालामनानै होनायखौ जोङो नुयो आरो। ओमफ्राय सब माबायावनो होयो आरो नेम खानो आरो माने बे मोनसे गोदो आबै आबौ निफायनो सोलिबोबाय थाखानाय नालाय बेफोरनि‌ नेम फ्रा बेफोरखौबो दाबो जोंनिया मानियो आरो माने।
औ न जेनेबा बसफोराव बसफोरावहाय कासफोरावहाय ना नारजि ओंख्रि नङाबानो जाया होननानै बुङो। नांथारगौ नारजि ओंख्रिखौ आरो औ। औ जोंनिथिंहाय आरो जेब्ला औ जोंनिथिंहाय जेब्ला मानसिफोर थैयो अब्ला जा गोथै गोथै बारियाव जेब्ला मानसिखौ‌ सा सावनानै फैयो बा फबनानै फैयो अब्ला जोंहा फैनाय समाव नारजि एसे एसे से जाबोनाय जोंनि जों नेम दङ। ना मानसिखौ बे सावनानै औ औ नोंथां जायो आरो जोंनिथिं। मानसि थैय खालिबो जायो आरो नो नोंथांमोनथिं माबायदि माबायदि सङो नारजि ओंख्रिफोरखौ जे
औ। जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथाङा जे सिगाङावनो बुंलांखादों जे नारजि खौ जों रुग्रोनानै लाग्रोयो होननानै। खारै होनानै रुग्रोना लाग्रोयो औ रुुना लाग्रोबासो जायो नालाय। जोंथिंजाय बिदिनो जोंथिं संनायखौ बुंसै आरो आं नों थां जोंनिथिंजायबो बिदिनो सारायाव रुग्रोना लाग्रोयो दै होनानै नङाबा जोंनिया आरो थाब जानायनि थाखाय जोङो कुकारफ्रावबो रुनानै जायो आरो आजिखालि कुकारफ्रावहाय रुनानै बिदिनो खारै होननानै थाब गेब्लेसिनो नालाय। दसेनो जायोना कुकारफोरनियाथ' औ बेफोरबायदि माबानानै जोङो बेदरखौथ' जों नोंथाङा जि बुंलांखाबाय बेदरखौ एवफ्रामना लाग्रोयो होननानै बिदिनो जोंथिंबो एवफ्रामना लाग्रोनानै जोङो बे खारै रुनायखौ खौ जों होयो आरो खारै नो नारजि खारै संनायखौ होयो आरो आरो नारजि नारजिखौथ' नोंथाङानो बुंलांखाबाय नारजिया फाथोनिफ्राय जायो होननानै जोंनिया बै फाथोआवबो थोआबो जोंनिया गोथां समावनो गोबां ओंख्रिजों लगायनानै जाजायो आरो जोंनिथिंबो बिदिनो जायो आरो जेरै जों बेखौ खारैबो जानो हायोना बे फाथोआथ' जोंनिया गोरलै समावहायथ' लिमोनला लिमोनला जाखायो नालाय खारैबायदि औ गोरानबो जायो आरो ओमफाय बिदिनो बेलेग मैगं फोर होदेरनानै जायो आरो नों खारै जानोबा जोगोनार बिजौफोर सजना बिलाइफोर लागायनानै खारै गोथां फिसा फिसा ना नङाबा ना गोरानफोर होनानै बांसिन जायो आरो जोंथिंजाय गोरलै समावहाय औ आरो नारजिया नारजियाम नारजिया फाथोनिफ्रायसो जाखायो नालाय फाथोआबो मोननै दं आरो मोनसे गोखा जाथ मोनसे एसे गोदै जाद दं आरो मोननै औ नोंथां औ ओ गोदै जादखौ बानायबाथाय नारजिया नार्जि जाहैनाय समावहाय बारा गोखा जानाय मोना आरो गोखाखौनो मोनस्राया आरो माने औ ओमफाय बै गोख खा खा नारजिया बेखौ गोखा मोनहैथारो आरो अब्लाबो जानो गोथाव जायो आरो नारजिया गोखाबाबो औ अमा बेद बेदरजों साबसिन जायो आरो बिदिनो खायसे खायसे बेलेग बेलेगफोरजोंबो जायो जानांगौ नाथाय नाथाय जों बांसिनानो अमा बेदरफोरजों जायो आरो नारजिखौ अमानि मेजेमा बेफोरजों जाबाथाय बांसिन गोथाव जायो आरो
औ जोंओ दा खायसे खायसे नुनो मोनो जा नारजि बेखौहाय रुवा रुवालासिनो बा सोमालासिनो जानायखौ जोङो नुनो मोनो माने खायसे खायसे खायसेफोरा मा खालामो जा माबाखौहाय सारायखौ एसे गुदुं सारायखौ एसे गुुंदुं खालामनानै बेवहाय एसे साराय गुदुं आव एवफ्रामनानै लायो एवफ्रामना लानानै जेब्ला बे फ्राम फ्राम गुदुं फ्राम फ्राम जायो अब्ला बेखौहाय सिफ्लेनानै जेनेबा रुनायावहायथ' जोंना संनांगौ नालाय बेनिखायनो सारायावनो एसे एवफ्रामग्रोनानै गुदुं खालामना लाग्रोनानै बेवहाय सेफ्लेनानैहाय जा दै गुदुंङावहाय डाइरेक्ट ओ होनाय
ओ होनो औ होनो हायो आरो मोननै मोनथाम मडेलै सं संनो हायो आरो ना नारजि ओंख्रिखौ औ जायनो इजिसिन बेखौनो संनानै जाबाय आरोना मोजां औ आरो बेखौथ' फार्स्ट सा गोरान खालामनानैबो जायो आरो औ फाजा गोरान खालामना जानाय बो नुयो औ बांसिनानो अमा बेदरजों जायो आरो नारजि दोलो होनो जायखौ औ होनबा थ' नोंथां जोंना टाइमाबो जा फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
औ होनबा नोंथांजों नार्जिनि सोमोन्दै गोबां सावरायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों नोंथां।
औ नोंथां औ
जों बेखिनियावनो दोनथ'नसै खोमा नोंथां। औ औ दे होनबा